हेलौ?
नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथांजों इसे जौनि बागै सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोनना नोंथां?
जागोन दे सावराय जागोन औ।
औ नोंथाङा इसे जौनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
औ जौ जौ होनब्लाथ' जों गासिबो मिथिखायो, नङा होनबा नोंथां?
औ।
ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बर'फ्रा ओ जौ संबोनायखौ जों मोननो हायो। जेरै जोङो जौखौहाय जोङो मोननै रोखोमै संनायखौ मोनो आरो नोंथां।
औ।
नेबा ओ ओ जुमाय ओ गोरान गिसि बिदि आरो। ओ जेनेबा औ जुमाय होननानै बुङोब्ला जोङो थारैनो जोंङो जुमायखौहाय माने गोदो बर'फ्रा बेबादिनो जोङो ओ गोबां माने बेबादिनो फोरबोफोरावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ जेरै जोङो बैसागु, बैसागु बोथोरफ्राव आरो जेनेबा मागो। आरो बुहुत बिदिनो फोरबो जेनेबा बा थौ, बाथौ फुजायावबो जोङो बिदिनो जौ बाहायनायखौ जों गोदोनि समाव ओ गोबां माने नुनो मोनो आरो।
औ।
औ औ आरो जेनेबा जों स जौखौ जों संनो थाखाय जोङो गोबां माने गिबियावनो जोङो माने एमाव, एमावखौ जोङो बे माने एमवा एम्फरटेन्टथार आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ एमावखौ जोङो बानायनो माने ओ गिबियावनो जोङो माने सेरसेसो माइरं माने लानानैहाय बेखौ जोङो देनानै लायो आरो।
औ।
आरो बिदिनो गोबां मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा ओ बिफां लाइफां जेरै जोङो मा होनो ओ ओ थालिर बिलाइ, बिदिनो आनारस बिलाइ आरो बि दिनो मोखोना बिलाइ बेफोरखौ जोङो माने जयै देनानैहाय माने एमावखौ जों बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
आरो औ आरो जोङो बे एमावखौहाय माने गासैजों जोङो माइरंजों जों देफानानै आमफाय जोङो ओ बिदिबा संग्राय बायदिसिनाफ्रावहाय जोङो माने बेखौ फोरा ओ खथा खथा खालामनानै ओ फोरानो आरो नोंथां।
औ।
औ बिदिनो साननैसो बा सानथामसो फोराननानै जोङो माने एमाव-एमवाखौ जोङो मोननायहाय मोननो हायो आरो नोंथां
औ
औ जेनेबा आरो नोंथां जौनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा नोंथां आरो?
औ हागोन नोंथां अ नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय दा फोरमायलाय बेफोर गासैबो सैथोजोब औ नोंथाङा दा सोरां जौनि बागै एसे फोरमायनो दा जौ होनना बुङोब्ला जोंनि गामियारि ओनसोलाव बानायनाय गावनि न'खराव बर' आइजोफोरनि बागै बुंनाय जागोन जोंनि जा बर' आइजोफोरा गावनिखौ संथानो थाखाय
औ
खौ जों सेरेब होननानै बुङो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव
औ औ औ
फोसावनो हाया आरोना नोंथां
औ औ
खौ मोननो थाखाय जोंनो अ सेरसे सेरनै जायो माइरं जायो बे माइरंजों लोगोसे जा मोखोना बिला खान थाल बिलाइ बायदिसिना जा अ आनारस बिलाइ होन लांखाबाय नोंथाङा बेफोरबाय दि बिलाइखौ जोङो माइरंजों लोगोसे दिंखियाव देनानै अ जा गुन्दै खामनांगौ जायो आरो लोगोसे अ बे नि उनाव बेखौ जोङो लाबोखांनायनि उनाव देखांनानै लाबोखांनायनि औ जेब्ला बियो गथा जागोन अब्ला अ गथा खामखांनायनि उनाव बेखौ जोङो सान दै जाहाथे बेयो राननानै गोरा जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो ओ न'नि-न'नि माइरंबा बा ओंखाम महरै ओंखाम संखांनो जेब्ला बेयो उम जागोन अब्ला बेव जोङो ओ मोनसे जा पेकेट बा जा दोनग्रा मुवायाव जों दोननानै बेयाव सारनांगौ जायो आरो जेब्ला बेखौ सारगोन दसे सम गुसु द सान बा स्नि साननि थाखाय जों बेखौ दोनथ'गोन आरो बेखौ दोनखांनायाव जा बे मोजां जागोन ओ बे रोसि महरमोन अब्ला जोङो बेखौ जखारसेबो बुङो आरो ना खायफाया जखा रोसिबो लोङो बिनि उनावहाय बेखौ जोङो जेब्ला जागोन अब्ला बेवहाय ओ खान्था खान बेनि गेजेरावहाय जा फुद बे आरोना सेरेब महर मोनो बेनि सायाव जोङो दै होदोनो आरो हान्थासायाव हानथा सानैथायाव बेयाव दै दोनो बेखौबो जोङो अर सावनानै अब्ला बेयो जा बेनि थाब ओंखारनाय बे रौ महर मोनो आरो।
उम उम औ औ।
मलि बायदियै जोङो लोंनांगौ औ गासैबो जों बांसिन बोराय बुरैफोरा जाहाथे बिसोर सान मावनाय बा खामानि मावनाय में नानै फोथायो आरो जोंनि ओनफोरा बे
औ औ
औ औ औ खोनादों नों एसे नेट प्रब्लेम जादों नोंथां मानि बारा खोनादों औ खोनादों
ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ जा बेखौ ओ फाननानै हाय नानै गावनि न'खरखौ सुंथायो आरोना नोंथां
औ औ औ नंगौ नंगौ
नंगौ ओ जा बेखौ हाथाइ बाजाराव जोंनि बर' आइजोफोरा न'खर गसुंथायो बेजों लोगोसे बेनि जा उफ्रि उफ्रि जा माइरङा ओंखाम ओंखारनाय बेखौ अमानो आदार आदार महराव बाहायनाय जायो आरो बेखौ जबाय लानो अमाया देरा आरो नोंथां औ लोगोसे बर' अमाबो फिसियो बेजोंबो फालांगि थाइसे थाइनै जा मोनो ओ बेजोंनो बर' आइजोफोर न'खरखौ सुंथारानो हायो आरो गोबां आरो आथ जौ होन्ना बुङोब्ला गोबां जौ ओंखारदों आर ना दा रासायनिक मुलिजों ओंखार याव ओंखारनाय जौ जोंनि गामियारि ओनसोलाव ओंखारनाय जौ बायदिसिना हाजार हाजार रोखोम रोखोमनि ओ जा जौ ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ नोंथांनियाव नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन आं नोंथां सोंजागोन ना
औ औ औ दे सोंजागोन दे नोंथां
औ नोंथाङाबो ओ जा जौ जौ लोङोब्ला जा खहा जायो बा मा? मुलाम्फा जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन औ जेनेबा नोंथां। ओ मुलाम्फा जायो होनना बुङोब्ला माने जोंनि गोदो गोदो माने बर'फ्रा माने जोङो ओ बिदिनो आबादारि मावनायफ्राव जेनेबा बिदिनो माबा मोनसे खामानि मावनायफ्राव मानानि जौ नङाबानो जायामोन आरोना नोंथां
औ नंगौ।
औ औ। माने जौखौ लोंब्लासो माने देहाफ्रा माने ओ राफोद माने खामानि मावनोबो मोजां। बिदिनो साननानै लायोमोन आरो गोदो बर'फ्रा आरो दानि जुगावथ' माने गोबां बिदिनो माखासे लाइमोनफोरनि बागै बुङोब्ला माखासेया गोबां माने बिदिनो जौ लांनानै माखासे गाज्रि जालांदों आरो ना नोंथां।
खोनादोंना नोंथां? औ औ बिदिनो आरो जेनेबा जों दा औ ने नेट नाङाखै नामा नोंथां नोंना?
नेटआ दङथ' नोंथां खोनादों खोनादों
औ एसे थाबथा थाब औ औ आरो जोङो बिदिनो लाइमोनफोरनि बागै बुङोब्ला जेनेबा आथिखालावथ' गोबां माने जौ लोंनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना जेनेबा नोंथां। बिदिनो ओ ओ फरायफुबाय थानाय गथ'फोर जेनेबा लाइमोनफोर बिसोर जोङो माने बिसोरनो जेनेबा जौ लोंनानैहाय माने गावनि लाइफखौहाय माने खहा खालामनानै गोबां जों नुबोबाय नङा होनबा नोंथां।
हेल'!
औ।
खोनादों नोंथां?
औ औ।
हेल'! औ औ खोनादोंदा मोजां खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों खोनाखाबाय थादों।
औ औ आरो बिदिनो जेनेबा जोङो जेनेबा बिदिनो ओ मोनसे जेनेबा जोङो जानुवारि जानुवारि एक थारिख बेफोराव माने जोङो गोबां बिदिनो गोबां माने मानसिनि खहा जानाय जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जौ लोंनानै बिदिनो ओ बाइक साखाव वलायबायनाय ओ गारिफोरजों सालायलायबायनाय बिदिनो माखासे ओ बिदिनो जों गोबां एक्सिडेन्ट जानानै थैबोनाय नुबोबाय नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ औ आरो बिदिनो जों ओ मुलाम्फा होननानै बुङोब्ला जौनि मुलाम्फा होननानै बुङोब्ला माने ओ गोदो गोदायहाय बर'फ्रा माने जोङो ओ बिदिनो ओ ओ हाथाय बाजारफोराव माने जौखौ फाननानै जोङो रां आरजिनायबो जोङो मोन मिथिनो मोनदों आरो नोंथां औ आरो आरो बिदिनो जोङो बे औ जौ फाननानैहाय माने जोङो न'खर खुंबोनायखौबो जोङो मोननो हादों आरो नोंथां
आरो आथिखालाव दा बे जौनि दा बे न'खराव जौ संनाय बेखौ माने फ्रायानो माने ओ जोंनि समाजावहाय बारा नुनो मोनला आरो, बबेबा जायगा जायगाफ्राव नोंथां बर' गामि जायगाफ्रावहाय बिदिनो खाय फा खायनैया दासिमबो संनायखौ जों माने नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो आरो जेनेबा सर सरखारनि जौ सरखारनि जौनि सोमोन्दै नोंथां ओ जेनेबा बेबादिनो गोबां माने जौनि नाम दं नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ।
औ नोंथां जेनेबा बे सरखारनि जौ बे जौनि बागै औ बे सरखारनि जौनि बागै नोंथाङा जेनेबा मुंफोर मुंफोरनि बागै नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सरकारनि जौ नामा
औ औ औ सरखारनि जौ नोंथां।
सरखारनि जौखौथ' आंबो बांद्राय मिथिया नोंथां बारा रोंबाङा नालाय लोंखाया बेनिखायनो मिथिबाङा आरो नोंथां, नोंथाङा नोंथाङा मिथिगौबा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन। जेनेबा सरखारारनि जौ होनोब्ला जोंथ' गोबां रोखोम मनि माने ओ जौनि मुं दं आरोना नोंथां ओ जेरै बिदिनो ओइद पि एम नि नाम दं, आइ बि दङ आरो बिदिनो गोबां माने जोङो गोबां जौखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो सरखारनि जौ होननानैु बुङोब्ला माने गोबां दाम गोबां दाम गोसा गोसानिबो जोङो जौ फाननायखौ आथिखालाव माने नुनो मोनसै आरो नोंथां
अ नों
औ औ
औ जेखियानो जादोला जोंनि जा समाबो जोबबाय ओ नोंथाजो रायलायना जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा जा फोरमायलांबाय गासिबो सैथो जोब जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां थाबायख'र थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ गोजोननाय थाबाय नों- थां औ दे दे
औ